हेलौ हेलौ
औ
खोनादोंना?
खोनादों।
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंथ'यो ना?
औ फ्रियैनो दं।
अ होमब्ला जोंङो नाफाम बाथोन होमब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखायो जानांगौ।
औ मोनथियो
अ बिनि सोमोन्दै जों दसे सावजा सावरायनोसै
औ दे।
अ नोंथा नोंथाङा सावरायफानो हागोन ना? अ अब्लाथ' नाफाम बाथोन होनोब्ला जों गासिबो बर' मानसिफोर बा मान बर' मानसिफोर बा सुबुंफ्रा मोनथिखायो। बे बे खौ बेयो जोंनि गोदोनिफ्रायनो मोनसे जाबोग्रा ओंख्रि बा बाथोन बेखौ जोङो बानायनो थाखाय गिबियावबो ना ना बेखौबो फोराननानै लाग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय बेखौ बे नाया जेब्ला रानो। अब्ला बेखौ जोंङो थास'नि मा होनो गांखं बा थास' गोसोमफोरनि गांखंफोर बेखौ जोङो मोजाङै जिरनानै लानांगौ आरो बेनिफ्राय आरो औ बेखौबो जोङो गिबियाव ना गोरान उवाललाव आरो। गिबियावनो जोङो ना गोरानखौ मोजां देगोरनानै लाबाय बेनि ओमफ्राय आरो बेयाव जोङो थास'खौ एसे एसेयै बियो ना गोरान नि गुन्दैया गिसि जाजासिम जोङो बेखौ होनाय जायो आरो। बेनि बेनिफ्राय बेखौ मोजाङै देनानै बेखौ बयाम बा हासुङाव बारहाबि बायदि मोजाङै खाथेनानै बा मारिनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो से दानसोनि उनाव बियो जेब्ला सेवो अब्ला बिनिफ्राय मोनामनाया फैयो आरो अब्ला जोङो नाफाम नाफामखौ जाबाय होननानै मिथिनाय जायो आरो अ बे बिदिनो बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननि गामियाव बे नाफामखौ मारै देयो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो?
औ जोंनियावथ' नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बेबायदिनो अब्लाबो आं थानोसै आरो जोंनियावहाय ना गोरानखौ ओ जेब्ला ना गोथांखौ सायनानै फोरानखांनायनि उनाव हाय आरामनो दोनो बयाम एबा सानद्रिफ्रावहाय जेब्ला ओ जेब्ला नाफाम देनोसै सम जायोब्ला अब्ला थास' दुदालि नङाबा थास' गोसोमफोरखौ बु बुथुमनानै बिनि देनथा खौ सैनानै आरामै हास'नानै लाग ग्रोनाय जायो।
औ
बिनि उनावहाय उवाल गाहेनावहाय ना गोरानखौ देग्रोनाय जायो जेब्ला ना गोरानखौ देनानै गुन्दै जायो अब्ला गुन्दै जाखांनायनि उनावहाय बे हानानै लानाय थास'खौहाय होफानानै देनाय जायो। नाफामजों ना गोरानजों ना गोरानजोंहाय बे थास'जों मोजाङै देग्लिना मिक्स खालामग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय औवा हासुं नङाब्ला बयामावहाय बेखौ सोनानै दोननाय जायो।
औ।
सोनानै दोननायनि उनावहाय ओ आदा सोनानै बिनि खर'आवहाय खारै नङाबा हांगारनि थफ्लाखौ होथेनानै दोननाय जायो जाहाथे नाफामाव जेबो एम्फौ बार हाबा। हाबा बिनि उनावहाय प्लास्टिक खौ सायाव दाखोन होनानै खफा मारिनाय जायो आरो हासुं हासुङाव दोनोब्ला बे खौहाय ओ ओंखाम संग्रा अदाबनि सायावहाय उखुन्दै नांनाय जायगायाव दोननाय जायो नाफामखौ
अ
ओ से मास एबा से मास खावसे दोनखांनायनि उनाव जेब्ला नाफामा गाव जाजानाय जायो अब्ला नाफामनिफ्राय मोजां मोदोमनाय गेस ओंखारखायो आरो
औ।
ओमबाना नाफामखौ जोङो जानाय जायो आरो नाफामखौ ओरैनो बाथोनफोरजोंबो जाजायो आरो थास' बिसं मैगं मैथाफोरजोंबो संनानै जानाय जायो।
बे बेनिफ्राय आरो नाफाम जि ना बेखौ नोंथांमोननि जाय हमनानै बानायनाय जायो ना बायनानै बानायनाय जायो बेखौ एसे खिन्थानानै हो
अ जोंनि जायगायावथ' बांसिनानो लकेल ना खौसो बानायनाय जायो जेरै सेन खखाफ्राव नांनानै बुथुमना दोननाय नाखौ फोराननाय जायो आरो गुरनाय आरो सारनाय बेफोरबायदि नाखौहाय बुथ थुमनानै दोननाय जायो बेफोरखौनो नाफाम बानायनाय जायो बांसिनानो लकेल नाखौसो बानायनाय जायो आरो
अ अ बेनिफ्राय आरो नाफाम बानायनायाव माबे ना नायाथ' गोबां जातनि बा नामफोर दं ना? बेयावो बबे नाया मोजांसिन जायो नोंथांनि
आंनियावथ' जों बानायनानै गोथाव मोननायाव बांसिनानो ना फिथिख्रि आरो ना गोरैनि खर' बेफोरखौ बांसिन गोथाव मो नाय जायो आरो बेखौ बांसिन देनाय जायो
ओ
थांमोननि जायगा एबा ओनसोलावहाय माबायदि नाखौ नाफाम बानायनाय जायो आरो नाफामखौ माबायदि आइटेमै संनाय जायो खारैजों सङो ना थावजों सङो?
औ औ जोंथिंजायबो बिदिनो नाया बांसिन फिथि फिथिग्रिफोरखौनो स फिथिग्रि आरो माव वा बेफोरखौ नाय जायो आरो
औ
ट्राय गोरिफोरखौबो जि नाम मोनो मानो गोरान रानथारो होनाय जायो रा बेनिफ्राय आरो बे ओमफ्राय आरो जोङो मैथाफोरजोंबो जानो हायो बेनिफ्राय थास' बिसंफ्राव नङाबा आरो थास' बिबारफ्राव इदि होनानै जायो आ आरो इदिनो ना गोरानजों नाफामजों बिदि बिदैबो फुदुंनानै जायो आरो बेनिफ्राय आरो औ जों नाफामाव खारैबो बाहायो आरो बिदिनो थावबो बाहायनाय जायो आरो ओरैनो बाथोनफोर संनायाव खारै होन खारै होनानै थाव बिदिनो थावफोर एसे सेरनानैबो संजायो आरो थाव सेरबाबो सेरबा बिनि औ आरो नों थाङा बेनि अनगायै माफोर मोनथि बावगौ नामा
नोंथांमोननि जायगायावहाय
आंनि नाफामखौ जोङो आंनि मिथिनायावथ' नाफामखौहाय जोङो ओ न'वाव जानायनि अनगायैबो गोबां हटेल हाथाय बाजारफ्रावबो फाननायखौ खोनानो मोनो।
माने नाफाम अ ना माने नाफाम नाफामखौ जोङो जानो थाखायल'बो बानाया आरो फाननो थाखायबो बानायनाय जायोना?
औ औ माने न'खराव जानायनि अनगायैबो ह टेल हाथाय बाजारावहाय फानना नै बेफोरावहाय बाहायनाय फाननाय बेफोरावबो बाहायनाय जायो आरो। जाहाथे जायफोरा हटेल फोरावहाय ओंखामफोर जायोबा नाफामखौबो मोनजानाय
औ।
आंनि खोनानायावथ' मिथिनायाव नाफामा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोन से मोनसे मुंदांखा ओंख्रि जायखौ जों गोदो आबै आबौ समनिफ्रायनो जाबोनाय मोनसे एंगारहायि मोनसे बाहागो।
औ। बेनिफ्राय आरो जोङो इदिनो नाफाम बाथोनफोर बानायनानैबो माने इदिनो टाउनफोर जायगाफोर बा ना मोननो गैयि जायगाफोर बेफोराव माने गोबां बिबां गोबां दाम गोसायै जोङो बेखौ माने फानहैनोबो हायो आरो बेफोरजोंबो माने जोङो गोबां रांफोर खामायनो हायो बेनिफ्राय जोङो औ बेफोरजोंनो न'नि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ जों बायनानै लाबोनो हायो। जोंहा गोबाङा राङारि बिथिङाव मददबो जायो आरो बेखौ जोङो बानायनानै बा नाफाम देनानै फानोब्ला जों रांफोरखौ ना गोरान ना बेसां दाम बिनि बांसिनखौ जों मोननाय जायो आरो
औ नोंथां।
अ। दा नोंथांमोनहा नाफाम बानायनो नाफोरखौ गावसोरनो हमो ना बहाबानिफ्राय बायनानै लाबनाय जायो?
जोङो बेफोरखौहाय न'खर न'नि दंग' दंला बेफोरावनो ह नानेै बानायनाय जायो आरो ओ एखमब्ला लखेल ना मोनो ला बायनानै लाबोनाय जायो। आरो जोङो बेफोर नाफाम देनायनि थाखाय जोङो लक-लकेल नाखौसो बाहायनाय जा हायो बे जेरै फिथिग्रि, नास्राय, गोरै बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ओ जेरै फख्रिनि ना जेरै खमलकाथ रौ बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो बाहायनाय जाया।
औ औ माने एसे हाग्रानि ना बे फिसा फिसा नाफोरखौ बांसिन बाहायनाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
अ।
बेजों लोगोसे हाग्रानि नाजों लोगोसे हाग्रानि थास' बेफोरजों बांसिन बाहायनाय जायो।
औ।
नोंथांमोननि जायगा एबा ओनसोलाव नाफाम बानायनो थाखाय नाखौ बेनिफ्राय लाबोनाय जायो।
अ जोंथिंबो बिदिनो बिदिनो मा होनो इदिनो हाखर फिसाफोर थानायफोरखौ सारनानै बा बहाबा बिलोफ्राव गुरहैनानै आरो बेनिफ्राय आरो बिदिनो खाथि खालानि दैमा फिसा फिसाफोरखौ थेनानै थेनानैस सारबाय बायनानै बेफोराव जाखिनि ना एसे एनै मोनबोयो बेफोरखौनो जानानै आग्लायनायफोरखौ फोरानना दोननाय जायोना बुरजा मोनबाथ' जों जाजोबनो हाया नालाय। बेफोरखौनो जों फोराननानै नाफामफोर देनानै दोननाय जायो आरो उनफोराव जानो थाखाय नङा बा बुरजा देयोबोला फाननो थाखाय आरो इदिनो नाफोर इदिनो खाथि खालाफ्राव मोनथाराबा। बायनानैबाबो लाबोनाय जायो आरो जों बिथिंजाय।
अ अब्ला जों नाफाम बाथोननि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै खोमा।
औ दे नोंथां।